मरनिं मरनिं
औ मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो होनना फन खालामनाय जाबाय
ए दे रायज्लाय जागोन
माबानि सायावनो रायलायनोसै नामा हारिमुनि सायावनो?
हारिमुनिसो सायाव। औ जागोन दे रायलाय जागोन दे।
रिमु होननानै बुङोबाथ' मोनसे हारिनि गाननाय जोमनाय थानाय जानाय मावनाय दांनायानो नङा होमबा?
औ औ औ।
थिग बेबायदिनो आरिमु होननानै बुङोब्ला जों नि बर'हाबो बेबायदिनो हारिमु दं आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो आसामाव थानाय हारि हारिसाफ्राबो गावबा गावनि मोनफा मोनफा हारिमु दङ। दा बेनि गेजेराव ओ बर'फोरनि मु होनोबा बर'नो फोरनि हारिमुआ माने ओ सोरनिफ्रायबा हावला लानो बा माबा लानो गोनां जायाखै आरो। बर'आ मोनसे पियर हारिमु दं होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला बर'हा गावहानो गाननाय जोमनाय दं बर'हा गावहानो दानाय देनाय दं।
औ
बेनिफ्राय बर'आ गावहानो जानाय लों नायनि माखासे आइथेमफोरबो दङ नङा होमबा? औ आरो बिनि उनाव थानायफ्राबो बर'फोरना आलदा आरो आबाद मावनायजोंबो आबाद गाहाइ हिसाबै आबादजों मोनसे सोमोन्दो दं आरो बेनिफ्राय ओ जोंनि बर'हा
बिबायदिनो फारफ्रोमबो बिथिंआव
जोंहा हार गुबुननिफ्राय माने बेबायदिनो हावला लानो नो गोनां जायाखै माने गावहानो दंखायो दानाय लुनायखौबो गावहानो दिहुननो हायो। नङा होमबा?
ओं नंगौ नंगौ।
नोंथां।
नोंथांनि आवासआ आंनाव दाबल दाबल खोनाफैदों। अके जागोन दे दे खोनानाय नोंला।
दा बेबायदिनो दङ आरो । दे नोंथाङा एसे हारिमुनि बागै एसे बुंलाय? जे मोनसे हारिमु होननानै बुङो ब्ला जे बेयाव मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय लिभिं स्टाइल थानाय गाननाय जोमनाय बेफोर गासैबो ओ हाबफादेरनाय होननानै बुङो बे जोबोद ओ थार बाथ्रा। आरो बेखायनो हयथ' हारिमु होननानै बुङोब्ला मोनसे हारिनि आयना होननानै जों बेखौ ओ साजायनानै लानो हायो आरो बेखौ जोङो गोबां पन्डितफ्रा लिरनानै गालांनायनिफ्राय जों मोन्दांनो हायो जे हारिमुवा मोनसे हारिनि आय ना होननानै। जेरै जोङो आयनानि गेजेरजों गावनि महर मुस्रिखौ स्र' नुयो बेबायदिनो मोनसे मोनसे हारिनि हारिमुनि गेजेरजों बै हारिनि थासारि बै हारिनि जौगानाय बै हारिनि ओ गोग्लैनाय बेफोर गासैबो थासारिखौ आबुङै जों मोनदांनो हानाय जायो। दा बे बिथिङाव नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंबाय जे बर' हारिनि जि ओ गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय। बा माखासे नोङो बेसादफोर बेफोरो। गुबुननिफ्राय हावलार लाबोनांगौ गोनांथि गैया होनना बुंदों। नंगौ नोंथां बियो जोबोद रोखा बाथ्रा मानोना बर'फ्रा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जिखिनि बेसादफोर बाहायबोदों थांनानै थानाय समाव। जिखिनि ओ गाननाय जोमनायफोरखौ जों बाहायबोदों जिखिनि लिभिं स्टाइल जों बाहायबायदों बे गुबुननि एसेबो कपि नङा । बियो गासिबो जोंनि आजै आजौमोनानो आलादायै सोरजिखानाय बेफोर मोनसे थासारिखामोन दा बेखायनो ओ बर' हारिमुआव ओ गुबुननिफ्राय माबाफोर बेसादफ्रा लनाव लाबोजादों एबा दाहार लाबोजादों, बेबायदि नङानो । थां मानोना मिथिंगानि बिखायाव रायजो जानाय बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो आलादायै आरो उदाङै रायजो जाबोखानाय होननानै आं सानो नोंथां । आरो राव-राव दं। बेनिफ्राय गावानो मिजिं दङ । दंखायो ए गुबुन गुबुन हारिफ्रा बा माहारिफ्रा बेबायदि गैयाबो जाबावनो हागौ खिन्थु आसामाव थानाय बा जोंनि बे बर'फ्रा औ राव गावआनो बिजों आरो गावनि रावखौनो फरायनानै गोजौ सोलोंथाइबो लाहैनो हानाय मोनसे लामा दं लामा दंखायो जोंहा।
आरो बे बर'आ बे बर'नि राव हिसाबै बे मोनसे ओ भारत सरकारजोंबो मोनसे गनायथि
गनायथि जानाय नङा होमबा? नंगौ-नंगौ ओ, दाइनथि फारिलायाव थिसनजानाय ।
थिग बेबायदि हिसाबै दा जोंनि हारिमुखौ बा जोंनि राव बिजोंखौ नोजोर ब्ला गुबन-गुबुन हारि-माहारि जों जुदि नोजोर बोनानै नायोब्ला माने आसामाव बुंनो थाङोब्ला हमना ला असमियाफोर होनोना असमियाफोरा बो गावसिनि मोनसे बिथांमोनाबो राव गैया मानोना बिथांमोनाबो गुबुन-गुबुन गुबुन हारि माहारि दं बेजोंसो ज' खालामना मोनसे असमिया जादों नङा होमबा? हमना ला कलितानि राव मोनसे एक्सट्रा गैया, सुतियानि गैया।
आहमनि मोनसे बिजों गैया। माने असमिया होननानै बुङोब्ला हमनानै ला आसामाव थानाय गासिबो आ-आसामनि थागिबि फोरखौ लानानैनो ओ असमिया जादों नङा होमबा नाथाय बुंनाय जायो दा बिनि गेजेरावनो बर'आ खिन्थु आसामाव थानानैबाबो बे मोनसे बर' हारि बेहा मोनसे आ-आ गावनि राव राव हारिमु हो रायलायनाय नाय आरो बेखौनो लानानै गोजौ सोलोंथाइ लाहैनो हानाय मोनसे मा होनो लामा बा स्कप दङ नाथाय ओ गुबुन-गुबुन जाथि बेबायदि जोंनि ओनसोलाव आं दासिमबो स्कप थानाय मोनसे नुनो मोनाखै आरो, हमनानै ला जोङो मिसिंफ्राबो दासिमबो बेबायदि मोनसे माबा गैया आरोना। स्कप गैया बा फरायनो हानाय गावनि बिजोंजों । आरो गुबुन-गुबुन ओ बेबायदिनो हारि हारिसाफ्राथ' फ्रायानो गैखायानो। दा मिसिंफ्रा एसे माने आ बिथांमोना एल पि स्कुलनिफ्राय जागायदों आरो फरायनायफोरखौ। माने एल पि स्कुलाव मोनसे गावसिनि रावखौ मोनसे फोरोंनायनि आराम्भ'खौ दासो बिथांमोना गोदानै खालामदों आरोना फ्रा जागाय जेनदों।
बिसिनिया दासो एल पि स्कलाव जादों आरो ना औ
दा आरो हमनानै ला
माने बेजों होनोब्ला माने जोंहा गावनि आलादाबो
बिजों दं आसाम
आसामनि सिङाव थानाय जाथि जनगस्थि बा बिथांमोननिया गावनि हारिनि नामाव मोनफा मोनफा बिजों गैया दा औ ओ नोंथाङा जि बाथ्राखौ सों सावरायलांबाय बियो जोबोद ओ ओंथि गोनांखा मानो होननानै बुङोब्ला असमिया रावा आसामाव मोनसे कमिउनिकेसन लेंगुवेज हिसाबैसो जों सानना लानो हायो जे अखमिया भाषानि गेजेरजों जों आसामाव थानाय गासै एक्स' सयस्लिसथा हारिनि गेजेराव जों रायलायनानै बुजिलायनो हानायनि राहा हिसाबै जों असमिया रावखौ लानानै हायो नोंथां। दा दिनै बे बिथिङाव बर'फ्रा जिखिनि रावखौ बाहायो, बे जोंहा आलादाखा आरो जोङो थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलाव जिहेथु रायजो जाबोदों जारिमिनगिरि मुगानिफ्राय आरो बेखौ जों बिथा खालामनानै जुदि नायोब्ला होमबा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जोंनि राव, थुनलाइ, हारिमुवा जोबोद आलादाखा आरो बेखायनो हयथ' बर' फ्रा आलादायै जोङो बिजोङाव गावनि रावखौ थिसननो हानाया ओ जोबोद गोग्गाथाव मानोना आसामावनो जोङो असमियाफोरनि उनाव आलादायै जों बर'फ्रा ओ सारा आसामाव होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाद्रायनाय नङा। मानोना ब्रह्मपुत्रनि साहा आरो खोलाहानि माखासे ओ बाहागोआवबो बर'फ्रा जिगुजौ द'जिथाम मायथाइनि जिदाइन मेनिफ्रायनो जिहेथु जोङो बिजों हिसाबै गायसननो हादों बर' रावनि दा बियो बै समाव सरखारनिफ्राय जिखिनि सुबिदा मोनदों मोनाखै बे गुबुन बाथ्रा। नाथाय जिगुजौ द'जिथाम मायथाइयाव जोङो बर' बिजोंखौ गायसननानै लानो हानाया बियो दिनैसिमबो जोंखौ आलादायै थांनानै थानो दिनैसिमबो जोंनि बर' रावखौ जोङो आलादायै फोथांनो दिनैसिमबो बर' रावाव जों गुबुननि सोदोबफोरखौ दाहार लाबोआलासिनो जों सावरायो जोङो बाहायनायाव रायलायनायाव जोङो जाफुंसार जानो हादों नोंथां। दा बेखायनो ओ बे बिथिङाव आं बेखौनो बुंगोन जे बर' रावा बिजों मोननानै आलादायै थांनानै थानाया बियो जोबोद ओ रोखा आरो फैबाय थानाय गोलाव समसिम बियो थांनानै थागोन नोंथां।
नंगौ ओ थारैनो बे खोब मोनसे मोजां बाथ्रा ओ खोब बे जिथुनाखि राव बिजोंनि थाखायबो जोंनि ओ बर'नि ओ दैदेनगिरि जोहोलाव बिथांमोन मोनसे समाव मुंख्लंबो जालांनो गोनां जादों नङा होमबा? जों जेरै सुजित नार्जारिमोननि खोथाखौनो जों बुंनो हायो। बिथांमोनहाबो रमान हांखो दाबिनायनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावउलांबाय। आरो बिनि उनाव जोङो जेनेबा देब'नागिरि हांखोखौ मोनदों थेवब्लाबो जोंनि बे बर'नि मोनसे ओं मा होनो बर'नि हांखो बा जों बे बेखौ बाहायनो हादों नङा होनबा? बि-थेवब्लाबो जों गावनि बिखौ जों मोनहैनो हादों आरो गोबां बिथांमोननि थाखाय गोबां दैदेनगिरिफोर नाजानायनि थाखाय आरो आगोल बेबायदिनो जागाय जोननायावथ' द'मास गैया बेबायदिनो रायजो- राजाफ्रानो बेबायदिनो माइरं बा माइ मोनसे माने दान बान्था हिसाबै फोरोंगिरिफोरनो गामिनि बोखांलायनानै बै समाव फोरोंजेनबोदोंमोन होननानै जोङो मोनथि मोनो आरो। ओ हमना नों जिगुजौ द'जिनि सिगांनि बे, बा बे जागायजेननाय समनि खोथानिफ्राय आं बुंदों आरोखि। जेनेबा बेबायदि जागायबोदों होननानै ओ मोनसे जों मोनो आरो आरो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों लासै- लासै बेबायदिनो ओ बोसोरफोरा बारबोयै -बारबोयै हमना ला नाइनटिन ओइटिसि ओइटिनि उनाव माखासे फरायसालिफ्रा जाबोदों आरोना बेनि उनाव जानायनि उनाव माखासे फोरोंगिरिफ्राबो एसे -एनै दान -बान्था मोननानै माने सोलिनो हानाय जाबोबाय। बेनि उनाव लासै- लासै ओ फैयै -फैयै बेबायदिनो बर' मिडियामनिसै मोनसे एसे जौगासार आथिखालाव दा फ्राय माने जौगासारबाय होनना बुंनो हायो ।नाथाय बेहाय एसे साननो गोनां थाबाय। समा जाबायमोन नोंथां ओ माखासे बाथ्राखौ उन समाव
जासिगोन दे नोंथां। औ दे।